खुलुम औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां औ नोंथांनि फन हरनायनायनि जाहोना?
औ औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथां नोंथांजों एसे दैज्लां बोथोरनि बागै एसे सावरायजागोन नामा नोंथां? खोनादों औ औ औ औ दैज्लां बो थोर दाथ' नोंसोरनि ओनसोव मा बायदि दैज्लां बोथोराव माबायदि माइ गायनाय जायो बेखौ एसे गुवारै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां आं जाखिनि रोंगौ बा जाखिनि नुदों आं बेखिनिखौल' फोरमायनोसै। ओ जोंनो दाथ' दैज्लां बोसोर माइ गायनाय फुनायनि सम नङा होमबा नोंथां? औ जोंनाथ' दैज्लाङाव गोबाङानो मा औ माइ आबादखौनो बांसिन बिनै मावनाय जायो औ लोगोसेनो जोङो मा थास' आबादखौबो मावनाय नुनो मोनो आरो।
औ औ औ बायदिसिना मैगं थाइगं
औ बे बायदिसिना मैगं थाइगंखौबो जोङो मा गायनाय नुनो मोनो आरो। ओ दा आङो माइ आबादनि सोमोन्दै एसे नोंथांनो फोरमायनोसै।
औ औ औ
औ जोंनो माइ आबाद गायनो थाखाय जोंनो हा नांगौ गिबियावनो जोङो मा ओ खोथिया फोग्रोनाय जायो औ बे खोथियाखौ जोङो माने ओ खो थिलिखौ जों माने खारायग्रोना लानाय जायो आरो गिबियानो। जेब्ला जों गिबि अखा गोलै जेनो नङा होमबा बैसाग दाननि ओ ओ जिबा सान सोरबा सानफोरनिफ्रायनो जों मा अखा गोलै जेननाय बेनि जोंनि हाया मा एसे गुरै जाबोखायो आरोना जेब्ला बिनिफ्राय जोङो मा ओ माइ गायनाय सम जागोन अब्ला जोङो मा बेखौ हाखो माने मोजाङै हालेवनानै खारायग्रोना लानाय जायो आरो गासैखौबो औ बेनि अ औ औ हागोन नोंथां ओ गोदो गोदायथ' जोङो मा मोसौजों बा बिदिनो हालेवनानै जों खारायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव मा ओ बांसिनानो मा ट्रेक्टरजों औ ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोन सै आरो ओ औ बिदिनो जोङै मा खा रायग्रोनानै लानाय जायो औ बेनिफ्राय हाखौ जों खारायना दोनखांनानै जोङो मा ओ बेखौ जा खोथिया फोनो थाखाय जोङो दोनखानाय जायो माइज्लि नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ औ
खो जोङो मा ओ फाथोनि बस्थायाव जोङो मा सोमनानै माबा सोनानै ओ बेखौ जोङो औ हाखराव बा बिदिनो ओ दंग'फोराव ओ सोमनानै दोननाय जायो आरो हरनै बा हरसेनि थाखाय जोङो बेखौ सोमनानै दोननाय जायो औ ओ बिनिफ्राय जोङो ओ बेखौ बोखांनानै औ बिदिनो ओ लांदां जायगायाव जोङो बेखौ मा लखबनानै ओ बेयो गाजा गाजा बेरनायसिम जोङो बेखौ मा थास' बिलाइजों जोङो खोबनानै दोननायखौबो जों नुनो मोनो आरो औ मोनसे फोथायनाय दङ बेयाव थास' बिलाइखोबो आलायनो जोङो मा ओ थास' बिलाइ खौ बार हाबहोआ नालाय बेयाव गुदुं जाहोनानै मा औ औ गुदुं जाहोनानै माने मा बेहाय गाजा बेनायाव एसे गोरलै माबा खामो आरो औ औ ओ बिनिफाय जोङो बेहाय जा खोथिया थिलियाव जों खोथिया फोगोन नङा होमबा बे हा खौ जोङो आरोबाव ओ औ हालेवबावनानै बेखौ हा जों मोजाङै गुरै हाब्रु जा हालेवनानै जोङो बेखौ औ आलि सालि दाननानै जों बेहाया
औ
मा होनो मोजाङै हालेवना लानानै जों बेखौ ओ मोजाङै हालेवनानै लानांगो जायो आरो। औ जेला बेखौ हालेवखांगोनहाय जोङो ओ फुङाव हालेवब्ला जोङो औ बेलासिमसो फोनांगौ आरो बे जाहाथे बे हाया माने ग्ल' ग्ल' जानाया एसे औ एसे गोरान औ औ एसे मोजाङै जायो बेनि थाखाय जोङो मा फुङाव हालेवबा बेलासि फोनाय जायो आरो। ओ बिदिनो जोङो बेखौ ओ जा माइज्लि लखबना दोनदों बेखौ जोङो खादाफोराव बिदिनो हुखांनानै लांनानै जोङो फोनाय फोहैनाय जायो आरो बै दुब्लियाव लांनानै बा खोथियाथिलि जायखौ जों हालेवदोंमोन बेहाय फोहैनाय जायो आरो औ
औ औ औ सार नाय जायोना नोंथां बेखौ औ औ माइजलिखौ सारो औ औ आखाइ मुथिजों नङा होनोमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बिनिफ्राय जेब्ला बे खोथियाया ओ गोरलै गोरलै सिलिबोनो होमगोन औ बेनिफाय एसे देर फोयोब्ला औ बेहाय जोङो हासार होनाय जायो आरो ना औ बेबायदि हासारखौ जों दखान ओ खौ बायनानै ओ खोथियाया बै जेरावबा माइ गायगोन बे हाखौबो जोङो बिदि बेबायदिनो थिग खोथिया थिलिखौ जाबायदि हालेवगोन बेबायदिनो जोङो माइ गायगोन दुब्लिखौबो जों मोजाङै हालेवनानै बा आलि सलिफोरखौ दाननानै बा खोनानै जोङो मो जाङै हालेवनानै लानांगौ आरो बेनिफ्राय जेब्ला माइ गायजानाय जागोन बे खोद ओ दुब्लिया हाब्रु जागोन नङा होमबा नोंथां? अब्ला जोङो बे जायखौबा जों खो थिया फोदोंमोन बेखौ जोङो मा जौ जाबाय जेब्ला औ बेखौ जोङो फुना ला नानै औ औ बिदिनो आखा आखा खालामनाय जायो आरो फुखांनानै।
औ औ औ
फुनानै आखा आखा खालामनानै बा आखा आखानो हिसाबै खानानै जोङो बेखौ दुब्लि फोथारसिम ओ रोगानानै हैनाय जायो औ औ बेफोरबायदिनो ओ बै दुब्लियाव हालेवखाना दोननाय दुब्लियाव जोङो मा ओ गायग्रा माइ गायग्राफोरा बेखौ माने एसे गोजान गोजान गसा गसा खालामनानै गनानै दनाय जायो आरो औ ओ बे गायनायनि अन आगायबो जोङो बेबायदि खोथियाखो जाबायदि फोयो आ बेबायदिनो जोङो मा होनो माइखौबो बेबायदि फोनाय नुनो मोनो आरो औ फोनोबो हायो जोङो गायनायनि अनगायै माने फोनाबो दोननो हायो आरो औ औ नंगौ औ औ नंगौ नोंथां आ बेबायदि औ आं थेवब्लाबो बांसिनानो माने गायो आरो ना। गायनाया माने बांसिन मोजां जायो औ औ औ ओ जोंनि जोंनिथिंजाय बेफोरबायदिनो जोङो माइ आबादखौ ओ मावनाय जायो आरो नोंथां औ
अ अ औ औ
दा बेबायदिनो आ आं गायनायसिम जाखिनि हागो बिखो बुंबाय ओ नोंथांआ बे माया मोननानै माबायदि हानानै जोङो नायो बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ माइआथ' जेला मोनो अब्लाथ' जों हाख खानांगोन नङासै होनबा नोंथां बेखौथ' ओ बांद्राय ओ रानजासिम दोननो हायाना बेखौ नोंथां बियो सिरिलां नालाय बेखौ एसे मोनब्लानो माने बेखौ हानानै लाब जायो बेबायदिनो खामलाफोर लानाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो न'खरनिफोराथ' ओ सासे सानै थायो खायफानाथ' बारा बुरजा इसां थायाना बेबायदिनो खामला लानाय जायो आरोना नोंथां बेबायदि खामला लानानै बेखौ हानाय जायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनानो थिखा होनाय जायो खायफानियाथ' हाजिरा होयो जोंना बेबायदि ओनसोलाव थिखा होनाय जायो। बेबायदिनो हानानै बे खायफाया दुब्लियावनो नाखानाय जायो आरो खायफाया न'आव लांनानै नायो।
अ माजों नायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? औ
जोंनि ओनसोलाव मोसौजोंनो बांसिन नायो ट्रेक्टरजोंबो खायफाना बांसिनानो टेक्टरजों नाग्रा जाबाय दिनावथ' औ औ औ बेबायदिनो मोसौजों लानाय जायो जोंनि ओनसोलावलाय औ बेबायदिनो नाखांनानै बेखौ ओ मोजाङै माने बै मा होनो बिनि जिगाब जिगाब जे थायो जिगाबफोरखौ औ औ बेफोरखौ गारनाय जायो आरो ना बे माइआ जे सिरिजोब्बाय औ माइया सिरिजोबबाय बे गाग्लिनाया मोसौ गाग्लिनाया बेबायदि सिरिजोबनाय मोजाङै ज' खालामो ज' खालामनानै
माने माने नोंथांमोननि जेथिंजाय माने माइ मारा होयो आरो ना मोसौजों मारा नायो।
औ औ मारा नायो औ औ बेबायदिनो ओहो ओहो बे औ औ खायनांगौ औ औ बेबायदि बिदिनो खालामो आरो जोंनिया बेबायदिनो दालाफोरजों हयथ'बा बे सान्देंगाफोरजों बेखौ औ
बेहाय मोसौजों नानायाव जोङो खायनायाव मा बाहायो?
ओ मा होनो बेयो औवाजों बानायनाय ओ मा होनो खारै खारें मा होनो बेखौ अ औ हुकेन अ औ
थां औ
औ औ औ औवाजों बानायो औ बेफोरद खायनाय जायो आरोना नोंथां
औ औवा
औ औ औ औ औ औ बेजों खारायनाय जायो। अ अ अ औ बेबायदिनो खामनानै लानानै बे ओ दालाजोंबो सिबनाय जायो जेनेबा दालाजों बै औ जिगाब जिगाब होगारखांनानै औ नाखांजोबनानै जिगाब होोगारो औ औ। गारनाया जेनेबा मोनसे मोनसे थालाङोना बियो ग। ायबो जे साफा जाजोबाना बेनि थाखाय मोजाङै साफ साफा खालामनो थाखाय बेखौ सिबनाय जायो आरोना बे दालाजों हयथ'बा बे। सान्द्रि हयथ'बा ओ जें ओ सानदेंगाफोरजों बेबायदिनो सिबनानै। साफा खालामनाय जायो आरोोना बेखौ साफा खालामना लानानै। आरोबाव बेखौ मोजाङै सि ओ माबाबावो माने ओ सालियो। सानदेगाजों मोजाङै सालिबावो आरोबाव औ। औ साइदआव साइदाव माने साालायनानै दोननाय जायो आरोना आरोबाव। मोजाङै साफा जिगाबफोरा थाया जाहाथे बेनि थाखाय। सालिफिननाय जायो आरोना बेबायदिनो सालिखांनानै। बेयो जेब्ला साफा जागोन खायफाया ओ माइ बाख्रिफोराव दोनहैयो। खायफाना आरो बेबायदिनो बस्थाफोरावबो सोनानै दोन दोननाय जायो आरोना बेबायदिनो। बिदिनो ओ बस्थाफोराव सोनायाथ' मोजांसिनसो जायो। सेथिया। ओ जेब्ला ओ बेखौ फोराननानै जानो थाखाय नांगोन। बेनि थाखाय थाबनो जागोन। होननानै बेबायदिनो बस्थाफोराव सोना दोननाया मोजां जायो औ औ। औ औ बेखौ लाबोनानै औ औ। औ खस्सिन जायो औ औ औ औ औ औ। माइ बाख्रियाव दोनोब्ला आरो बेखौ लाबनायावबो एसे दिगदार जायो बियो। औ बस्थायाव दोननाया आरो मोजांसिन जायो डाइरेक्ट। लि बेखौ बुरजायैनो लाबखानानै जेनेबा बेखौ। प्लास्टिक हयथ'ब्रा मुस्रि ओंखारबाय औ औ औ। औ औ दानियाथ' मुस्रि बायदि ओंखारग्रा जाबाय नेट बेफोरबायदि। ओखार जाबायना औ औ औ।
ओम।
बेयाव फोराननाय जायो आरोना सान्दुंफोर जाबा जेनेबा बेखौ माइ। जों सौनो थाखाय आरोना बेखौ। ओ जेनेबा माइरं ओंखाम जानो थाखाय बेबायदिनो सौनाय जायो आरो। जेनेबा संनो लांनाय समायावथ' बेखौ फोरानग्रोना लानाय जायो। साननै सानथाम गाहाम फोराननो बेखौ सान्दुंआथ'। जेनेबा गोसाथार दुङोब्लाथ' बेखौ सानथामल' लायो आरोना नोंथां। सानथामावनो जोबोर मोजां जायो बेयो एसे स्रेम स्रेम जानांगोन आरो। एसे मोजां रानांगोन आरोना बियो रायोब्ला बेखौ। ओ जेनेबा दाथ' सौग्रा मेसिनफोर ओंखारबाय बे।
अ गोदोथ' जोङो मा दिंखि बा उवालावसो देनाय नुयोमोन आरो नों थां।
औ औ गोदो गोद दाय औ औ औ औ दाथ' मेसिन ओंखारबाय मिलफोर बेबायदिनो। सौनो लांनाय जायो सौवोबब्ला जेनेबा गुन्दै ओंखारो जे नोंथां। बे गुन्दैखौबोथ'। अमाफोरनो औ न'फोराव बांसिनानो अमा फिसिनाय जायो बेबायदि। बिदिनो न'खर न'खर अमा थाखायो। दानि दिनावबो दङ गोदोबो दङमोन औ। बेबायदिनो अमा फिसिनाय जायो बे अमा फिसिनायाव जेनेबा बे गुन्दैखौ लाबनाय जायो आरो ना बे गुन्दैया साबसिन जायो आरो ना न'नि जेनेबा लकेल गुन्दैया मोजां सिन जायो आरोना। बेनि थाखाय बेखौ लाब बोनानै जेनेबा खायफाया सेरेब सावोना नोंथां बेनि जुमाय सावो बेफोरनि अफ्रि होब्ला मोजांसिन जायो आरोना। अमानि सेहेराफोरा ओ साइस्थ' मोजां जासिनो बेनि थाखाय बे गुन्दै जों बे अफ्रिजों ओ मिक्स जेनेबा ज' खालामनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि अमाफोर खौ फिसिनाय जायो नोंथां एसे बुंनो हागोन नामा?
ओ उनफोराव जों जुदि सम गोरोबोब्ला रायज्लाय